अ नोंथां खोनादो।
औ खोनादों नोंथां होमबा नोंथां जोङो मोन से आयदानि सायाव सावरायनोसै जोंहाथ' जोंथ' माने जों बर'फोरा बा बर' हारिनि गेजेराव मोनसे एकदम बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो दैफोराव बा बोरियाव बेफोरबायदि जोङो नायगिरनानै जानाय माखासे एम्फौफोर दङ जों जों ओ मोजां जानो मोजां मोनजानाय बैफोर एम्फौ एनला जों जानाय एम्फौ एनलाफोरनि सायावनो एसे सावरायनो नोंथां।
अ जागोन जागोन नोंथां।
औ होमबा आं एसे फोरमायग्रानै होनोसै जोङो एम्फौ होनोब्ला एम्फौ होनोब्ला जोंहा गोबां रो रोखोमनि दङ जोङो दैयाव मोननाय बोरियाव मोननाय ओ बेफोरबायदिनो जेरै जोङो बोरियाव मोननाय होनोब्ला जोङो गुसिंग्रा ओ गुन्जित एम्फौ लाथा एम्फौ ओ लोगोसे बुरबिलिया आरो जोङो बै उरि एम्फौ ओ लो-लोगोस से दङ जोंनाव बे मा ओ होनोमोन बेखौ अ। बा बो आरो दैयाव मोननाय दैयाव मोननाय एम्फौ होनोब्ला जोंहा गांजेमा सिंखावरि ओ ओमफ्राय बे बेयावनो मोननाय जोङो गोलाव गोलाव ओ मोनो बे मा होनो जोंनिथिं जुजिमा होनो। ओ बेखौबो बेफोर मोनो आरो गोबाव दं गोबां दंबावो बेबायदिनो दैयाव मोननाय जोङो ओ एम्फौ होनोब्ला जोङो बे खांख्राइयाबो जोंनाव गोलैफायो जों खांख्राइखौबो जोङो दैनिफ्राय बा गुदुंनिफ्राय जों जावनानै ओ नागिरनानै जायो। बेफोरबायदिनो बेफोर गोबां एम्फौफोरखौ जोङो जायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ गुसेंग्राखौ बहा मोनो होनोब्ला जों बोरै हमो होनोब्ला जोङो ओ दैज्लां बोथोरफोराव बैयो गां गोनां बे समाव गां गोनां जायो खुसिंग्राया, गां गोलाव गोलावबो जायो बिदै दैनाय सम जायो आरोना बे समाव जेब्ला दैज्लांनि दै अखाजों जुदि बारिनानै जुदि लोमला जोबो अब्लानिया बैयो गुदुङाव दै हाबनानै थानो हायैनि बिसोरो ओंखारनानै ओ एसे गोजौआव बा दैनि सायाव थानाय माखासे बिफां बा माबा मोनसे गनफोर थायोब्ला बैयाव बाखांनानै बिसोर थाफैयो अब्लानिया जोङो बै समाव नायगिरनानै हमनानै लाबोनानै बेखौ जोङो ओ जाफैयो बा गोरान एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो थावजों ओ गथा गथा एवनानै जायोब्लाबो जोबोर गोथाव जायो। आरो बाथोन देयोब्लाथ' आरो बुंनो नाङा गोथाव जाखायो। दानो गंगार दुन्दियाजों जोङो देनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो बेबायदिनो ओमफ्राय बुरबिलियाखौबो जोङो मायाव मोनो होनोब्ला जोङो बिफां दा गरम बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव जोङो फाख्रि बिफां बेफोरबायदि गावसोर जानो मोजां मोननाय ओ बिफां बेफोरबायदि बि फांआव जोङो मोना मोनाबिलियाव बानानै थानायखौ जोङो मोनो आरो जेब्ला बिसोरो बानानै थायो अब्लानिया जोङो थांनानै बे गनजों बा जोङो बिफाङाव गाखोनानै फिस्रिनानै होयोब्ला बेयो गोबां सिरियो आरो सिरिबोयो अब्लानिया बेखौ जों हमना लाबोनानै ओ बिनि गांफोरखौ बोखानानै जोङो गोथां बो येवना जाजायो औ ओ गथाबो येवना जाजायो एबा जोङो बेखौ ओ बाथोन देनानै जायोब्लाबो जोबोद गोथाव बेबायदिनो माने गावबा गाव जेरै जानो गोसो बेबायदि खालामनानै जोङो जायो। ओमफ्राय जोङो आरो ओ दैयाव मोननाय होनोबथ' जोंना गांजेमा आरो सिंखावरिया जोंना माने जोंनि थाखाय जोबोद ओ बेसेन गोसा होननांगोन आरो आथिखालाव जोङो मानोना बांद्राय मोननो थांला खमसै बिलोफोराव मोनलानो गांजेमा होनोब्लाथाय जोङो। ओ हाथाय बाजारफ्राव बायोब्लाबो गोबां माने बेसेन लायोबा बेसेन गोसा आथिखालाव। बेबायदिनो जोङो गांजेमाफोरा दैज्लां दैज्लां बोथोराव बिदै दैयो बै बिदै दैनाय समाव बिसोरो मा खालामो बे दैबा दै देरनानै दुब्लिफोराव थायोब्ला बे एसे हाग्रा गोजौ गोजौ ओ दैनि साय गोजौआव थानाय हाग्राफोराव बिसोरो मा बिदै दैयो आरो। बिदै दैनानै बेयाव बानानै थायो अब्लानिया जोङो बि बिदि समाव नायगिरनानै नायगिरहैयोब्ला जोङो मोनबोयो। बोदै बिदैजों लोगोसे जों बिमाखौबो मोनबोयो उम बेबायदि जोङो हमनानै लाबोयो ओमफ्राय माखासे समाव जोङो मेथ'खाफोर बा बिदिनो नोलोर हाग्राफोर जोङो औ बेफोरखौ सानदेंगाजों गुनानै ओ गुरनाय समावबो जोङो बे गांजेमाफोरखौ जों मोननो हायो। बा जेखाइफोरजों जोङो बबेबा बिलगआव गुरोब्लाबो जोङो बे गांजेमाफोरखौ मोननो हायो। बेबायदिनो जोङो मोनोब्ला ओ जोबोद माने गोथाव होननानै बुंनांगोन आरो बियो जेरै जो आरो जोला मोननै थायो, जोआ ओ बांद्राय मोना मोदोमा जों बेखौ मोदोमनाय मोना माने गोथाव मोना आरो मोदोमा होननानै। मानोना बेयो जोलानि मोदोमनायखौ बिराद मोजां मोनो आरो जोङो बयबो। माने जोलाबाथाय जोङो बे जेखि जाया बाथोन देनायफोराव मासे होफायोब्लाथाय जोबोद मोदोमफ्रु मोदोमो आरो ओमफ्राय जानो गोथाव जायो। बेबायदिनो जोङो बाथोन देनानै जायो बा जोङो मालाबा समाव गथाबो थायोबो गोबां मोनोब्ला जों जायो ओैरैबायदि जायो ओमफ्राय आरो जोङो ओ दंबावो जोंनियाव एम्फौ होननानै बुङोब्ला ओ हाग्रायाव एबा माइयाव मोननाय गुमा एम्फौ जेरै गुमा गुमा गोथाव नारें गुमा आरो लोगोसे माखासे गोथां गोथां बे दोल बा हाग्रा दैयाव थानाय हाग याव जों मोनो बेयो दै सिङावबो हाबसोननो हायो बेखौबो मोनो जोङो ओ बेफोरनि गेजेराव जोङो गोथावसिन एबा थावसिन हबा होननानै बुङोब्ला जोङो गुमा गोथावखौ बुंनांगोन नारायाव मोननाय बा माइआव मोननाय जोबोद गोथाव बियो जोङो मालाबा समाव बिखौ ओ गोजा गोजा बा गोथां गोथाङैनो गांखौ गारनानै गबो माने जानो हायो आरो जायोब्ला माने मेजेम मेजेम गोथाव मोनजालाङो थिग बेबायदिनो जोङो बिखौ एवनानै जायोब्ला बा बाथोन देनानै जायोब्ला जोबोद माने खहाब होयो आरोना ओंखा खामखौ माने ओरैबायदि बे ओंखाम बोथिसेखौ माने जोबोद खहाब होनो हायो जोंखौ त' बिदिनो नोंथांमोनाबो बा नोंथांमोननिथिं ओम मा मा रोखोमनि बिदि जाग्रा एम्फौफोरखौ मोनो आरो माबायदियै नोंसोरो हमो बेनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां।
अ नोंथां अ नोंथाङाथ' माखासे ब' मख'लांबाय बेफोर एम्फौ फो जोंनिथिं मोनो माखौबा खम बिबांनि मोनो माखौबा बांसिन मोनो जोंनिथिं
औ
आरो जोंनिथिंथ' बांसिन ओ जोंनि आइ आबैमोनाथ' दाबो मा होनो ओ अ लाथा एम्फौखौथ' सिनायो नोंथांङा एम्फौ लाथाखो?
औ
अ एम्फौ लाथाखो न'आवनो फिसियो जोंनिया बे एम्फौ लाथाखौ जोंनिथिं गोबां बिबांनि जायो माने ओ फायनाय ओ फाननाय बायनायबो जायो बेफोरबायदि हाथाय बाजाराव फानो जों बेफोर जों बांसिनानो न'आव फिसियै फिसियो सोरबाफोर बिदिनो बायना लाबोनानै न'आव लाबोनो जायो बे लाथा एमफौ एमफौखो ओ एवनानै एवनानैबो जोब जोबोर मोजां नांङो बे लाथा एम्फौखौ जानानै लोगोसे बिदिनो आरो मा होनो अनलाफोरजों संनानै
उम
ओ होबोला बेफोराव जोबोर जानो मोजां जायो आरो बेखौ गोबां बिबांनि जायो आरो जोंनिथिं लाथा एम्फौखो आरो नोंथाङा दहाय बुंननाय बेदिनो जोंङो जोंनिथिं मा गुसुंग्रा ओ बे गु गुसुंग्राखौ माने गोबां बिबांनि मोनो जोंनि बे बारिफोराव न'नि सिथ्लाफोरावनो ओ बो थानसालिनि खाथि खालाफोराव जोबां गुदुं बानायनानै थायो बिसोर गुदुंङाव
नंगौ
अ आरो बेफोरखौ जोंङो औ आरो जोंनि न'नि माबाफोर मा होनो बेखौ खामसालिनि टिमाव फोराबो जोंनि बर'नि न'फ्राथ' बांसिन हानिनो गोजाना बे न'नि माबाफोरावनो गोबां गाता गुदुं खामनानै थायो आरो हर जाबायलाय बिसोरो गाबबाय थायो बांसिन आरो जों बे बेयखौ मा माबारै हमोनबा जों गोबां गोरलैनो हमो आरो बे बेफोरखौ गुसुंग्राफोरखौ जेनेबा जोंङो दै लुना हाबानो बे गावनो लासैनो गब'यो बेनि गुसुंग्रानि गुदुङाव जोंङो दै लुना हायो दै लुना होबा गावनो लासैनो दैया अभार हाबला गाबोन लासैनो ओंखारबोबायथाय जों बेखौ थाब हमो आरो जोंङो
हमनानै इखो माबा खालामो आरो मालाफोर जोंङो फोथारफोराव इदि नुबोला जोंङो माखासे मानो जों खदाल लांनानै जावो जावबाबो बारा गोथौ जावनो गोनां जाया खाथियावनो मोनो बेखौ जावबोला बे गुसुंग्राखौव आरो बिदिनो आरो दै दैबानाफोर जाबोला फोथारफोराव दै उसिफावा बिसोरो गावनो मा बोरिफोराव गाखोफायो बारे बारे फायो बिसोरो फिसा फिसा बिफांफोराव गाखोना थायो आरो बिसोरो दै जाबोला बेफोराव जों हमना ला हाबनानै बेफोरनो आरो गोबां बिबानजों मानखौ एवनानै जायो आरो एवनानै जोबोर गोथाव जायो बे। खुसेंग्राया नोंथांङा मोनजादों ना? बे खुसेंग्राखौ एवनानै
औ जादों नोंथां जादों। औ जाफेरबाय आंबो
जोबोर गोथाव जायो जानो मोजां जायो आरो।
औ
बिदिनो आरो जोंनि फोथारफोराव थांब्लाथ' नोंथां बुंनो बायदिब्ला? जोंनियावथ' गोबां बिबांनि मोनो बे इंखावरि गांजेमा जोंनि आइमोना आबैमोना ना गुरनो थांबानो बेखौ फोथाराव गुरबला बे इंखावरि गानजेमाखौ गोबां मोनो जोंङो। आरो जानो जोबोर मोजां जायो बेबो एवनानै।
औ
सिंखावरि गानजेंमााखो लाबोनानै एवना होफैयो जोंनो जायो। जोबोर माने टेस्टि जायो आरो जानो बेफोर
औ
बे बिदिनो आरो नोंथांङा बुंनाय बायदि नोंथांमोनानि खन्थ' गुन्जिरखौ मोनो नंङा नोंथां।
औ मोनो नोंथां मोनो मोनो
गुनन्ज गुनन्जिरखौोबा जों बिदिनो बिफां बा औवानि बिजौ सेवनायफोराव बिफां सेवनाय माबाफोराव हाबना थानायखौ जोङो मोनो जों बिदिनो बन आरि सिनबोला माबाफिनबा जों गुन्जिरखौ मोनो आरो जों। जोबोर गुनजोरा मेजेम बरा जायो नोंथां मेजेम मेजेम बरा बेखाय एवना जानो थावोर मोजां जायो माने एखदम मेजेम बरा थायो आरो बे। गुन्जिराव औ बिदिनो आरो जोंनिथिं मा होनो बेखा आमलुरि एम्फौ होनो आमलनिफोर बे नोंथाङाबो बुंदोंमोनज आं बेनो थाइजौ बिफाङआ बांसिन थायो बेयो
मगं
हर जाबोला बेयो थाइजौ फङा थाायो बिाबा गावनो गोलैयो बिदि हमना लाबोनो मोजां जायो आरो बिदि हर हराव बिदिनो बिफांफोराव थ' सेरनानै बा गुस्रिनानै हमो आरोख हमनानै एवना जाफायो जोंनिफ्राय बांसिन बिदिनो हर हराव थसारिफोरफोरखौ लांनानै फोजोंना बे बिफां जांख्रिनानै बेखौ खनना लाबोयो इनखावरिफोर गोबां लाबना एवना जाफायो आरो जोंनिया
औ
अ बिदिनो आरो मा? एम्फौमोन मोनसे बावारबाय आं जोंङो दैमा बे दैमा पारफोराव मोनो बांसिन बेखौवबो
नंगौ नंगौ
मा नाम मोन बे नामखौ बाखरो एम्फौनि नामखौनो आं बाखहरलांबाय एसे?
औ मा एम्फौ मोननो थोन
आमलुरिबायायदिनो बेबो
औ मा रोखोमनि जायो नोंथां गां गोनां नामा?
अ गां गान गोनां।
औब औ बेबायदिनो औ जोंङो माखासे एम्फौफोरखौ जायो नंङा होमबा नोंथां।
मेरला दं गोबां दं जों मुंनि मुंखौनो मिथिया जोङो बां जायो जोंनि
उम होमबा नोंथां सावरायनायखौ औ बेखिनियावनो फोजोबनोसै सावरायनायखौ।
औ जागोन जागोन नोंथां समा जाबाय जोंनो औ दे होनोबा